औ
अ अ खोनादों दे नोंथां।
औ गिबियावनो खुलुमबाय नोंथां।
अ खुलुमबाय नोंथां। उम
औ मा खालामगासिनो दङ नोंथां?
आङो जिरायनानै दङ दे नोंथां।
औ खबरफोरा मोजां ना?
खबरा मोजांथ' दे। नोंलाय मा
औ दङ आंबो जिरायनानैनो दङ बोथोराबो बिराद गरम नालाय बेनिखायनो बायहेरायावहाय एसे बार फैनायनि थाखाय जिरायनानै दङ आरो बायहेरायावनो।
अ
औ अब्ला आं नोंथांजों मोनसे खोथानि सायाव सावरायनो होननानैसो आं नोंथांनियाव कल हरनाय जादोंमोन।
अ मा खोथा मोनबा नोंथां?
औ नोंथाङा सम दङ ना? रायज्लायनो थाखाय?
समने औ दं दे नोंथां।
औ औ औ अ आङो जोन आङो बेखौनो सावरायनो होननानै हरदोंमोन दि जोंहा एमावखौ जायखौ जोङो जौ संनायावहाय बाहायनाय जायोना नोंथां।
अ अ
औ बेखौहाय जोङो माबोरैहाय बानायनाय जायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो होननानैसो हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा मोनथिगौ ना माबोरैहाय ओ बानायो बे एमाव बानायनायनि आदबखौ मोन्थिगौ ना मोनथिया?
आंथ' एमाव बानायनायनि आदबखो एसेबां आंथ' बानायनो मोनफेराखै जेनेबा आं न' खा थिनिफोरखौ बिदिनो नुयो आरो बानायनाय खोनायो जेनेबा। आं खोनानाय मथै एसे मि मिथिनाय मथैनो खोन्थानो नोंनो फोरमायनोसै एसे।
औ दे।
जेनेबा एमावआवथ' बिदिनो माइरंखौ फास्टआवनो माइरंथ' नांग्रोगोन जोंनो एमाव देनो।
औ औ।
बिदिनो दिंखि दोङोना बेयाव दिंखियाव दैयो खायसेयाव उलाराव देयो। बिदिनो माइरंखौ सोमनानै लाबाय सोमनानै दोननानै जेनेबा दसे मा होनगोन आंगो? खायसे फुङाव फुङाव सोमनानै बेलासिफोर देयो माइरं फोसोमना दोननानै बिदिनो बोखांनानै दै सरबबा बिदिनो बेलासिफोराव दे आरो जेनेबा दिंखि फोराव बिदिनो मा होनो बेखौ मोखोन बिलाइ बेखौ
औ
फानानै सुनानै बेखौबो हा फानानै मोख्रा बिलाइ बेफ्राय बे सिनि सिनि दंफां होनो बेखिनिखौ मिथिगौ आओमफ्राय गुबुना मा मा होयो बेखौ बारा मिथिस्राया माने खोनानाय खिनिखौल' आङो बुंनोसै। बिदि होनानै देनानै देनानै दै सारस्रि सारस्रि बिदिनो माबानाय खानायो आरो आङो दै सारस्राय सारस्राय बिदिनो रुथुमनानै जेरै फिथा जायोना जोङो माइब्रानि अ लादु लादु बानायो दैजों आ था था जेनेबा दैजों लगायजोबनानै लान्दु बानायनानै बेखौ सान्दुंआव फोराननोनो होमबानो बेराबानो जायोनो माथो। बिदि खोनादों आरो माने आंथ' देनो मोनफेराखै जेनेबा। हुम
अब्ला अब्ला बेखिनियानो ना नोंथां एमाव बानायनायनि आदबा।
अ एमाव बानायनायनि आदबाथ' बेखिनियानो ओमफाय नोंसोरनिथिं माबायदि आदबै बानायो?
औ जोंनि थिंथाय जोंनिथिंजायथ' आंबो बानायफेराखै नालाय नोंथां। अब्लाबो न' खाथियावहाय बानायनायखौ आङो नुनो मोनदों। बा मिथिगौ जाखिनि मोनथिगौ आंबो नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनोसै।। थिग बिदिनो एमाव बानायनो होनोब्ला जोंहाथ' गिबियावनो नांग्रोगोन माइ- रं माइरं नङाब्लाथ' जोंहा जानाय नङा नङा होमब्ला नोंथां माइरंखौथ' जोंहा नांखाथारगौ बेनि था खायनो जोङो जोंनो नों एमावखौहाय जेसेबां बानायगोन बेनि नांगौ जखानि जोङो नांगौ बिबांनि माइरंखौहाय सोमनानै लानांगौ। ओ जुदि नोङो फुङाव देनोबा जोङो बेखौ हराव सोमनानैबो दोनजागोन। एबा बेलासि देनोब्लाथाय जोङो नै थाम घन्टासोनि थाखाय सोमनानै दोनब्लाबो जायो आरो औ बेयो जेब्ला इसे रुइगोन ना माइरंआ अब्ला जों बेखौ बोखांनांगौ। बोखांनानै मोजाङैहाय जोङो बेखौ सुना नै लानांगौ ओ जेब्ला बियो ओ जेब्ला बेयो इसे दै सर'गोन ना। अब्लाना जों बेखौ देनो हायो आरो दा नोंथाङानो बुंलांखाबाय जेनेबा दिंखि खियावबो दिंखियाव देरेजायो बा दिेंखि गैयिफोरा उवालाव देयो नङा होमब्ला नोंथां?
उम
औ बिदिनो जोंहा दा जुदि जोंहा इसेल' एबा खम बिबांनि माइरंबा जोङो बेखौ ग्राइनडारफोरावबो देनो हायो आरोना नोंथां दानाथ' जोंहा बयनाबो न गासैबोनि न'खरफ्रावबो ग्रेन्दा जोंखौ नुनो मोनखायो। जुदि बांद्राय बुरजा नङाब्लाथाय जों बेवहायबो औ औ देनानै लानो हायो आरो औ बेनि थाखायनो जोंहा माइरं गोजादो लबोथ जोंहा एमावखौ बानायनो हाया नालाय बेनि थाखायनो जोङो मोखोना बिलाइ बेफोरखौ नायगिरनानै लानांगोन बा गामि खाथिनि बा लामा दथाफोरा फोराव हाय बा न'खाथि फोरावहाय जोंहा मोखोना बिलाइ मोखोना बिफांफोरा रजनानै थाया होमब्ला नोंथां बेफोरखौनो जोङो बे बिलाइ गोर बोराय बोरायफोरहा मोजांसिन जायो होननानै बुंनाय खोनादों औ औ मे एमावनि गुबै एबा देरसिन जिनिसा जोंनिया बेनो बे मोखोना नङाबानो जाया आरो मोखोननि बिबार बिबाराबो होजायो बिबार बिलाइ बेनि उनावहाय जोंहा ओ आनारसनि बिजौखौबो होजायो बि बेफोरबायदिनो खुसेर बिजौ होजायो आरो खान्थालनि बिलाइखौबो गांफा गांनै जोंहा गारनानै होजायो आरो थिग बेफोरबायदिनो जोङो माइरं आरो बे बिलाइ खांथिंनानै लानाय बिलाइफोरखौ देनानै लानां खौ मोजाङैहाय गुन्दै खालामनानै लाग्रोनांगौ
उम
ओ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ देखांजोबनानैहाय जोङो बेखौ दानिया लादु लादु खालामनांगौ आरोना दै एसे एसे नांगौ ज खानि होनानै जेरैहाय जोङो थावनि फिथा बानायनायावहाय जिफो जिबायदि जोङो दै होनानैहाय लादु लादु बानायनाय जायो थिग बिदिनो एखे आदबा बिदिनो नांगौ बिबांनि बांद्राय बुरजाबो जानो नाङा खमबो जानो नाङा आरो बिदिनो जोङो लादु लादु खालामबाय खालामनानै गोलोम बोथोरावबालाय जोङो साननैफोरावनो जोंहा बाखारा फोननो हानाय जानानै फैयो
ओं
गोजां बोथोरावलाय जोंहा सानथाम सानब्रै गाहाम लायो आरो
अ अ
औ बेफोरबायदिनो जोंहा बानायखांनानै सान्द्रि एबा दाला आरो सान सान्देंगा होननाय मोनसे गिदिर हेबनाय दङ नङा होमब्ला नोंथां
उम उम
बेफोरबायदियावहाय जोङो मोजाङै दोननानै गांसे गोबा जिजों खोबनानै दोननांगौ आरो आरो दाबसे जायगायावहाय मोजाङै बेखौ दि दैखांनानै दोननांगौ औ बिदिनो जोंहा गोखैनि खाथियाव दोनबालायनो
अ उम उम बिदि खोनायो आरो खोनानायालाय
आरो बिदिनो जानला मोनानला जायगायावबो दोननो नाङानो जों बेखौ बिदिनो मोजां जायगा मोनसे नायनानै जोङो बेखौ दिखांनानै दोननांगौ आरो जि गांसे मोजां खोबनानै आरो बिदिनो सान्दुङाव दसे दसेनि थाखाय जोङो बेखौ दिहुननानै होनांगौ
अ
औ थिग बेफोरबायदिनो साननै सानथामनि उनावनो जेब्ला बे एमावा रानानै गुफुर गुफुर कालारनि जा गोनना अब्लानो जोङो बेखौ फोननो हानाय जानानै फैयो आरो नोंथां बेनो आरो एमाव बानायनायनि आदबा नोंथाङा बुंनाय बायदि एखेआनो आरोना
ओं
औ बेखिनियानो जोङो होमबा एमाव खौहाय आरोबाव मा मायाव बाहायो नोंथाङा मोनथिगौ नामा
आंथ बिदि मावखौ आं मिथिनायावथ जुमायाव बारा बाहायो ओमफ्राय आरो आंथ बिदि गोसोआव गैला बारा
औ ओ नोंथाङा मोनथिया नामा जोङो जेनेबा आमलाइनि रोसि दि बानायनो थाखायबो जोङो बेयावहाय नोंनि गोसो आरो बेवहाय जे दर थरसे बा थरनै बेफोरबायदि बिबांनि जोङो होनो हायो आरो खान्थालनिबो जोङो बेफोरबायदि एमाव होनानै जोङो खान्थालनिबो बिदि रिसि बानायनो हायो खान्थाल गोमोननि
अ उम उम
औ बेफोरबायदि खालामनो हायो आरो
ओं
औ बिदि जो नोंथाङा जौ सौनो रोंगौ नामा होनब्ला
जौ संनोथ
औ बिदि बेफोरबायदि एमाव होनो एमाव होनानै बेफोरबायदि
बिदि एमाव होनानैथ संफेराखै संफेरनाया
औ औ अब्ला नोंथाङा देनो रोंगौना रोङा जाखो
आं देनोबो रोङा रोंनायालाय
औ औ औ आथिंजों बेफोरबायदि गानायखौ औ
ओं
औ अब्ला जोंहा एमाव बानायनायनि आदबाथ जोब्बाय
ओं ओं
औ अब्ला नोंथां दिनैनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा
दे बिदिब्ला नोंथां
जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांजों दसे समनि थाखायब्लाबो रायज्लायनो मोननानै
अ दे नोंथां बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय आंबो रायज्लायनो मोनना
औ दे होमब्ला
उम